औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथां आं फन हरनायनि ओ गुबै जाहोनानो जाबाय
औ औ
जोंनि दा माखासे बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा बा माखासे
औ।
ओ जेरै बर'निनो रायदाय ओ रायदारफोर दं नङा होमबा? दावबायग्राफोर औ। ओ बिथांमोना मा बाय दियै माने दावबायनानै माने जोंनि माखासे ओ बडलेण्डनि जायगाफोरखौ एक्सप्लेन खालामनायनि अनगायैबो बा फोरमायनायनि अनगायैबो ओ गुबुन जायग याव दावबायनानै ओ माबायदियै जोंनो इउटुब बा फेसबुकनि गेजेराव दिन्थिहरो ओ बिनि सायाव नों थाङा एसे फोरमायनानो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन हागोन ओ दावबायनायनि दावबायनायनि गेजेरावबा सेथि मेन माबा मेन माबायानो जाबाय सेथि नम्बरावनो थागोन जेन नोंहा बिदिनो मटर गारि थानांगोन दावबायनो थाखाय औ दावबायनो थाखाय मथर गारि थानांगोन आरो बेजों लोगोसे हेलमेटआ बहुद बिदिनो जोंनि थाखाय गोनांथि गोनांथि मानो बा माखासे समफोराव जुदि जों दावबायहैयोब्ला जे माब्लाबा समाव गोब्राब बिदि जाथायफोराबो जायोथ
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेनि थाखायनो से बिदिनो जोंनि थाखाय मोजां जानाय हेलमेटफोरखौ जोंङो लानानै मोजां दावबायनायनि थाखै
नंगौ नोंथां
जोंनि बर सुबुंफोरा जुदि गुबुन जायगाफोराव जुदि दावबायहैयोबोला
नंगौ नोंथां
जोंनि बर हारिनि आरनाइखौ गोदोनायाव आलायना लानाया बेयो गोनांसिनथार जोंनि बरनि निसाननि
नंगौ नोंथां
औ-औ आरो दायो नैथि खराङानो जाबाय जेन गुबुन जायगायाव दावबायहैनायखौ नोंथाङा होनदोंमोनथ फेसबुकफोराव एगारनानै जोंफोरनो बिदि दिन्थिनो हायो होननाया
नंगौ नोंथां नोंगौ
औ बेखौ राङा नंगौ जेन जोंनि बे जोङो गोबां समफोराव बिदिनो जोंनि जानबुंफोराव जोङो नुनो मोनो जेन गोबां सुबुंफोरा बिदिनो दावबायहैयो आरो बेफोरखौ जोङो जोंनि फन एबा जानबुंआव जोङो नुनो मोनो। ओ बिदिनो सरास सरासनस्रायै जोङो बिदिनो जायगाफोरनि मुंखौ मुंखनो थाङोब्ला जोंनि बिदिनो बडलेण्ड बडलेण्डनि एसे बाहेरखौ आङो मुंखनो सानबाय
नोंगौ नोंथां
बिदिनो शिलंफोर दङ अरुणाचल प्रदेश दङ आरो बिदिनो दङ औ बेखौनो आङो थांगोन औ आङो थांफेरनाय हिसाबै आं अरुणचलखौनो बुंनो सानदों ओ औ जेनेबोला अरुणाचला जोंनि जायगानिफ्राय गोबां बिदि आलादा जायो दुंहानि बोथोरफोर बोथोरफोरा गोबां बिदिनो थान्दाहै थाबाय थायो आरो दहानि जै बिदिनो दावबायनाय समाव दावबायारिफोरनि थाखाय बिथांमोना गोबां बिदि ओ जेन हो बिदिनो राहा लामाखौ बखना होयो जेने जेनेबा मोनाव मोनाव जेनेबा उन्दुनो थाखाय बिदि नफोर एंगारना होयो दावबायारिफोरनि थाखाय आरो बिदिनो जानाय लोंनाय मुवाफोरखौ गोबां बिदि खम बेसेननि खम बेसेनावनो बिदिनो दावबायारि फोरनि थाखाय होयो संनानै होयो औ आं बेफोरखौ आंनि बिदिनो थांफेरनाय हिसाबै आङो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायबाय ओ
ओं नोंथां नंगौ
बहुथ मोनसे आबाव ओ मा होनो बेखौ ओ नांगौसिनथार बाथ बाथ्रा आरो बियो जेनेबोला मालाबा समाव जेनेबा दावबायोथ ओ दावबायनाय समाव औ उम दावबायनाय समाव बिदिनो सासे सानै सुबुंफोरजों दावबायनायनिस्लाय जेन गावगायनि लोगोफोरखौ जेनेबा साबा स सयजनसो लादेरनाया मोजांसिन जायो
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ मानो होनोब्ला गोबां समाव दावबायनाय सम फोराव गोबां बिदिनो खैफोद आफो दफोरा फैयो जेनेबा बिदिनो मलाबा गारिफोरा बिदि पामसार जानाय आरो बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन खैफोदाव जेनेबा जोङो गोग्लैनो हागौ
नोंगौ नोंथां
औ औ बेनिखायनो जोङो जोंनि लोगोफोरखौ लानानै दावबायनाया साबसिन जायो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
आरो बे दावबायनायफोरावबो जोङो मलाबोला जोंनि बरनि मा ओ होनगोन बे खौ नारजि मेगंफोरखौ जोङो लांफानानै जोङो गेसफोराव ओंख्रिफोरखौ संनानै जानो हायो। आरो बर अमा बेदरफोरखौ जोङो लांनानै जेन दावबायनायाव लांफानानै जोङो बेफोरखौ मोनाबिलि समाव संनानै जानो हायो आरो
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ आरो बेजों लोगोसे जोङो दावबायनायजों लोगोसे जोंनि जे बर हारिनि जेफोर सोमोन्दैफोर
नोंगौ नोंथां।
बर हारिनि जेन निसानि आरनाइ बेफोरखौ जोङो गुबुन सुबुंफोरनो जोङो दिन्थिबोनो हायो खिथाबोनो हायो जोंनि दावबायनायनि गेजेरजों।
नोंगौ नोंथां नोंगौ जे जेरै जोङो गामसा हौवाफोरनि बेलायाव माबायदिहाय गानो? बेनि बागैबो जोङो फोरमायनानै होनो हायो बा गानहोनानै दिन्थि थिनो हायो बा गावबो गाननानै दिन्थिनो हायो। बिदिनो जोङो हिनजावफोरनि बेलायावबा जोंङो खना दखनाखौ जोंङो बर आइजो बा हिनजावफोरा माबायदि गानो जोङो बेखौ बर हिनजावफोरा माने गाननानै दिन्थियोब्ला जोंनिया मोजां आरो गुबुन जायगायाव
औ औ मोजां मोजां।
नाथाय नों थां जोङो आथिखा खाल लाव दा ओ माने बांसि सिनानो जोङो बिदिनो गुबुन जायगाफोराव दावबायनो थाङोब्ला बा जोङो माब्लाबाफोर लावखार ओंखाम जानो थांङोब्ला
औ औ
बर'आइजोफोरखौ बांसिनानो गावनि हारिनि सोलायै गुबुन हारिनि माने गानग्राखौ गाननाय नुनो मोनो आरो।
औ नुनो मोनो।
बिदिखौ मा नोंथाङा मोजां मोनो नामा? माने गुबुन हारिनि ड्रेस जि लावखार ओंखाम जानो थांनायाव बा दावबायनो थांनायाव गानो। जोंनि बर' हिनजाव बा आइजोफोरा बिदिखौ नोंथाङा मोजां नाबा?
नंङा नंङा आं बेखौ मोजां मोन
औ
दावबायनो थाङा गुबुन गुबुनावनो हक खिन्थु जोंनि गासिबो बर' हौवाफोरानो हक, हिनजावफोरानो हक जेन दखनाखौ एबा गामसाखौ गाननो हानायानो आंनि मथेहैबा आं साबसिन होननानै सानो।
औ औ
औ आरनाइ आरो गामसा बेखौ गानथारनांगौ आरो हिनजाव फोरा बिदिनो दख'ना गोनना थांनायखौ आं जोबोद मोजां नुयो। नाथाय नोंथाङा जे थांनायाव औमबाय जेन गुबुन हारिफोरनि गाननाय बेफोर खौ आंङो मोजां मोना।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ
बिदिनो आंबो नोंथां बुंनाय इनबा बिनो जोंनि मा खासे बर'आइजोफोरा माने गुबुन हारिनि गान ग्रा जोमग्राखौ माने ने आंङो बजबना लानायखौ आं मोजां मोना।माने
औ
जि-जि जायगायाव थांङा थों मानो बा साहि दिल्ली, बुम्बाइ बा बिनि गुबुन गवा बेफोरबायदि जायगायाव थाङाथों मानो माने जोंनि बर आइजोनिख्रुइ साबसिन माने गानग्रा दखनानि अनगायै आङो गुबुन हारिनि गानग्रा सुइजार लंपेेनट बिब्दिखौ माने ओ एसेबो मोजाङानो न नोंथां
अह मोजां नङा नुआ
जों बे गानग्रा दखना बेखौनो साबसिन मोनो। आरो आङो जोंनि बर माख खासे आइजो बा हिन्जाव माहारिखौ आङो माने दखना फास्रा बेे खौ गानोबानो साबसिन नुयो। आरो बेखौ अराय बजना लानानै जेन इयुन जोलैफोरनो जोंनि दखनानि सिनायथिखौ बा जोंनि फास्रानि सिनायथिखौ अराय होलांबाय थानो हायो। आङो बेख खौ बर आइजोफोरनिसिम आसा खालामबाय आरो नोंथां
औ औ नोंथां बुंनाया बुहुत मोजाङानो जादों जेन जोंनि आइजोफोरा बेफोरखौ सोलोंनांगौ दायो जेन जोंनि जाहाथे इयुन जोलैयाबो मोजाङै थाङो। मोजां सोलिलांनो हायो औ मानोना औ मानो होनब्ला सरासन सनस्रायै दायोै नायनानै थाङोब्ला ओ जोंनि जे बिदि समाजाव गोबां बिदि बर बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफोरा जायफोरा दायो देरफुलांबाय थादों। औ बिथांमोनखौ औ बिथांमोनखौ जोङो जोंनि बर हारिनि बिदिनो गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो नुनो मोना आरो बि बिदिनो जोंनि बरफोरनि आरनाइफोर खौ जोङो बजबना लानायखौ जों नुनो मोना। गोबां बिदि दावबायनायफोन। दावबायनायफोरनि खेथ्रआवनो। गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन औ। दङ।
जोङो गुबुनाव दावबायनो थाङोब्लानो जि जोंनि बर' हारिनि गामसा। खौ। बा दखनाखौ गाननो हाया बिब्दि नङा नोंथां।
औ औ।
जोंनि माने गावनि गोसो। मेलेमाव जोङो। जि गावनि हारिनि सेन्टिमेन्ट थायोब्ला। जोङो। माने गावनि सिनायथिखौ आं दि सासे बर'। आइजो आंनि सासे। बर' सेंग्रा। जोङो बेखौ माने। गासैबो जायगायावनो। माने दिन्थिनो हायो नोंथां।
ओ दायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ जोंना समाबो जाबाय स जोङो बे दावबायनायनि ओ। जे जों सावरायदोंमोन बेखौ बे। औ औ रायज्लायदोंमोन बेखौ जोङो दोनथनो हासिगोन खोमा।
औ जागोन नोंथां जागोन।
औ जागोन दे।